अ हेल' न
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों दे बुं।
औ बेलासि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय। औ नोंथांङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ औ बिदिब्ला जोंङो जोंनि बर' हारिनि जा माखा माखासे जानाय लोंनाय बेफोरनि बागै एसे सावरायनि ओ जोंङो औ जोंङो बुंनो थांङोब्ला जोंनि बर' हारिनि गुबै जानाय आदार होनब्ला जोंङो ओंखामानो गिबि थाग्रोबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंङो ओंखामनि अनगायैबो माखासेफोरा जोंङो रुटिफोर जायो। दा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मेगं- थाइगंफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि माखासे मैगंफोर जेरै जोंङो अनला ओंख्रि नारजि सबायाइ दालि बेफोर बेफोरबायदिनो खा थिंनाय मैगंफोर गोथां मैगं थाइगं बेफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलाव मा मा मैगंफोरखौ जायो नोंथांङा एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ अ जोंनि थ' ओरैनो बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंङो बेखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो जेरै जोंङो अनलाजों दाउ सबाय साम' नारजिजों अमा आरो लोगोसे बेबायदिनो नाफाम बेफोरखौ जों जानाय बांसिन नुनो मोनो जेराव जोंङो अनला ओंख्रि बेखौ जोंङो बां बांसिनानो जोङो गोथावसिनबो मोनो जायनि जाउनाव जोङो बेखौ बयबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जों बर'फोरा बेखौनो बांसिन जानायखौ नुनो मोन नो आरो नोंथां ओमफ्राय ओरैनो आङो बे बेखौ नोंथांनो अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो आं बेखौनो ओरैनो एसे नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै। मानो होनोब्ला आङो बयनिख्रुइबो बर'नि गोथावसिन ओंख्रि मोननाया बे अनलाजों दाउआनो नालाय। बेनिखायनो आङो माबोरै सङो बेनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै आरो नोंथां।
औ दे।
होब्ला ओ अनलाजों अनला जोङो संनो गोनांबा गिबियावनो जोङो माइरं लाग्रोनांबाय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ सुना लाबाय सुना लाखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजाङै सुना लांखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेब्ला एसे दोनगोन अब्ला इखौ रुइजासिम जोङो माने एसे दोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ उवालफोराव जोङो देनाय जायो ब आरो द' दानि जुगावथ' जोङो ग्राइन्डार फोर मिसिं ओंखारबाय जों बेफोरावबो उनना लानाय जायो नाथाय जों बेखौ जेब्ला उवाल बा जों ग्रेन्डार मेसिनाव उनखांना लानायनि उनावहाय जोङो गासिखौबो रेडि नों माजों जानो जेरै आङो दाउजों जानो मोजां मोन नालाय जेनेबा आं दाउजोंनो खोन्थानोसै जेराव आङो दाउ खौ गिबियावनो लाबोनायनि उनावहाय जोङो बेखौ मोजां सुखांनायनि उनावहाय माने बेखौ मोजाङै एवना लाग्रोनाय जायो जेरै बेबायदिनो पियास होनानै दाउ होनानै जों बे खौ मोजां एवनाय जायो आरो बेहाय संख्रै हालदै मस्ला मस्लि नों मा मोजां मोजां मोनो बेफोरखौ जों गासिखौबो होनानै जोङो गिबियावनो बेदरखौ एवग्रोनानै लाग्रोनाय जायो जेब्ला जोंनि बेदर एवनाया जोंना जागोन अब्ला जों बेहाय दैखौ ओरै डाइरेक्ट होनानैबो लानो हागोन। जेराव जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो दै होनायनि उनावहाय जेब्ला जोंनि बे दैया गोदौगोन अब्ला जों बेहाय माने जोंनि उनना लानाय जा माइरं गुन्दै जों बेखौ माने फ्रि फ्रि फ्रि सारनानै अरायबो होनाय जायो। आरो बिनि उनावहाय जाहाथे बे सारना होनाय अन गुनदिया जाहाथे लाथा खाया बिनि थाखाय जोङो एरनानै होबाय थानांगौ जाहाथे जोङो बे सारना होनाय अन गुन्दैया लाथाखाया। आरो बेहाय जोङो खारैबो होनाय जायो जायनि जाउनाव जोङो अनला जायोबा जों खारैया जोंनि थाखाय गोनांथार। बिनिखायनो बे अनला ओंख्रियाव जों खारैखौ होनाय जायो, ओमफ्राय थिग बेबायदिनो नोङो बे अन गुन्दैखौ होबाय थानानै एसे मोजाङैनो गोदौहोबाय थानांगोन जायनि जाउनाव नोङो गोसो बायदि जानो हागोन जेराव नोङो लाव लावबो जानो हागोन नोङो गथायैबो जानो हागोन नोङो माखौ जाना मोजां मोनो लाव जानो मोजां मोनो ना नों